औ औ खोन खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
औ।
नोंथाङा हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
बे नोंथांङा एसे सावरायलायनोसै ओ बायदिसिना। आयदाफोरनि सायाव जेरै जोङो बर'फोरनिनो माखासे माबाफोरनि जेरै जो फोरबो मोनसे फोरबोनि सायावा रायलायनोसै नोंथां।
औ।
ओ बे माबा फोरबोआव खाथिक गासा फोरबोनि सायावनो रायजलायनोसै।
औ।
होमबा आं गिबियावनोससे बिनि सायाव फोरमायना होनोसै। जोंहा खाथि गासा फोरबोआ जोंनिनो बर'फोरनि मोनसे ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो जोङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों एबा जोङो आबाद ओ आबादखौ मोजां फोथायनानै जों बे फोरबोखौ फालिबोदों ओ बे फोरबोआ ओ जोंना ओ आबाद माइ जों दैज्लां बोथोरनि माइखौ गायखांनानै ओ जेब्ला उम उम माइ गायखांनानै जेब्ला जोङो बै माइआ एसे ओंखारा ओ गायखांनानै ओंखारहां जायो जेब्ला मालाबा समाव खायसे जायफ एसे सिगां गायो बिसोर मोनग्रोयो माने माइफोरा बेखौनो जोङो जाहाथे बै माइखौनो जोङो ओ सोमोन्दो लाखिनानै जेनेबा बै माइ गायनाया बा माइ फिथाइआ जाहाथे मोजांङै मोजां ओंखारो बा दा एम्फौ एनलाफोरा जानानै फोजोबलाङा बैनि थाखायनो जोङो बेखौ आबाद मोदायखौ बा बै ओ मोदायखौ जोङो। गोसोखांनानै जोङो बेखौ फालियो आरो। जोङो उम मोनफ्रोमबो दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो आलारि बाथि सावहैयो।
औ
ओमफाय बेबायदिनो रिथि रिथा जोङो बे आलारि बाथियाव जोङो बायनानै मोननाय हानि बा बेबायदि आलारि बाथिखौ जोङो बै सानखालि जोङो बाहाया आरो जोङो बिफांनि जेरै थाइगिर थाइगिर बिफांनि फिथाइनि खं आरो थालिर लाइखंफोरखौ जोङो आलारि बाथि बानायनानै जोङो बेखौ दुब्लिफोरावबो ओ रिथि रिथा जोङो ओ ल लगायनानै इसोरनाव आर'ज गाबनानै जोङो बेबायदिनो बे खाथि गासाा फोरबोखौ जोङो फालियो माने बैसानखालि जोङो नायनो थाङोब्ला जों दुब्लियाव जोबोद समायना रमायना रिथि रिथा जोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेैखालि। ओ बेबायदिनो माने खाथि गासा फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङाबो सि ओ नोंथांमोनख माबायदि बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोनो नोंसिनि
नंगौ नोंथां जोंनि बे काथि गासा फोरबोआ जोंनि बे आबादजों अरायबो सोमोन्दो थानाय फोरबो। आरो बियो बर'नि जोंहा मोन थामथि फोरबो ओ जोङो बर'आ मोनबा फोरबोखौ जोङो फालियो जेरै बैसागो आमथिसुवा काति फोरबो थिग बिदिनो आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जोंहा मागो फोरबो। अब्ला जों दिनै काति फोरबोनि सायाव सावरायनायलाय आंबो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै। नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो जोङो काति फोरबोआव जोङो ओ बयनिबो मानसि न'खरानो आलारि बाथियै फोजोङो आरो। जायफोरा हा गैया दुब्लि फोथोराव माइ गैया माइ गायाखै बिथांमोनाबो बिथां बारि बागानावनो बिसोर बा लामायाव आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो फालिबोनायखौ गोदोनि फ्रायनो फालियो आरो दासिमबो जों बर'फोरा फालिबोबाय थादों आरो।
नोंगौ।
लोगोसे जोङो बेखौ मानो फालियो होननानै बुङोब्ला जों बर'आ हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हारि आरो लोगोसे जोंहा बारि बागान ग्रोम ग्रोम थायो। बिदिनो बर'फोरा जोंनि फसल आबादा मोजां जाथों होननानै जों इ इसोरखौ बा संग्रिनानै जोङो आर'ज खालामनाय जायो आरो मानोना जोंनि माइ माइआ जेरै काति फोरबो जानाय समाव जोंनि माइफोरा खायफा खायफा माइआ खिलि हाङो जायनि थाखाय जोङो बैफोर माइखौ एम्फौ एनलाफ्रा खहा खालामाथों बा एम्फौफोरा जोंखौ जोंनि माइ खौ जेरै जाग्रोनानै माने सेवहांगार खालामा जों होननानै जोंङो इसोरखौ सुंग्रिनानै जोंङो आर'ज खालामनाय जायो आरो लोगोसे जोंङो जोंनो मोजाङै मोजां बोथोर अखा हानानै जोंनि फसल आबादखौ मोजाङै जाथों होननानै जोङो इसोरखौ सुंग्रिनाय जायो आरो।
नंगौ।
बिदिनो जोङो बैसाग बेफोरखौ जोङो दुब्लि फोथाराव ओ जोंनि बे थालिरनिफ्राय बनायनाय थालिर खंनि ओ खंजों बेखौ आलारि बाथि बनायनाय थिग बिदिनो जोङो थाइगिरनिफ्राय थाइगिरनि खंखौ जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो बैयाव लांनाय जायो आरो। जोङो बेहाय बेहाय गुबुन जोङो आलारि बाथि जोङो हानिफ्राय बनायनाय बेफोरखौ जों बारायनाय जाया बेखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय थाललि आरो ओ ओ बैयो ओ थाइगिर बिफानि खंनिफ्रायबो बानायनायखौ जायो आरो। थिग बिदि बिदिनो जोङो बेयाव जों आलारि बाथिखौ जोङो सावनानै जोंङो आखाइ खबस्राङो हुर हुर होननानै बिदि सोदोब बाहायनानै जों आखाइ खबस्राङो आरो बिदिनो बेदिनखालि जोंनि दुब्लि फोथारा गासैथिंबो जोङो ओ बै आलारि बाथि जोंनायजोंनो जेरै माने सोरां जाजोबो आरो जोंनि दुब्लि फोथारा बिदिनो जोंनि बे अरखौ होनायनि गुबै जाहोनाबो बेनो माने बेफोर रखम अरनि बा अरजों जोंनानै जों जेरै ओ एम्फौ एनलाफोराबो खार थों बेफोरखौ मोनफा मोनफा जोंनि फोथायना लानायसो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो। आरो जोङो दुब्लि फोथाराव सावखांनानै जोङो मोदायखौ रायसननानै जोङो बिदि आरज गाबो बिनिफ्राय फैनानै जोङो न'वावबो जोंनि लामायाव आरो लोगोसे गय बारि बागान बे कमला बागान बिदिनो नालेंखर बागानफोरावबो जोङो आलारि बाथिखौ जोङो सावो आरो मानोना जोंनि सम्पतिया बै दुब्लि बारियावल' नङा जोंनि बेयो नबथि थानाय जायगायावबो जोङो गोबां सम्पति थायो नङा ओमबा गय बिफांनिफ्राय लानानै थालिर बिदिनो जोङो ओ मा होनना बुंगोन जोंङो खमला लोगोसे जोंङो ओ खान्थाल फिथाइ इदिनो जोंङो आरो लोगोसे नालेंखर बिफां गोबां माने बर'फोरा नखराव जोङो गायनानै लायो। बेफोरबो जोङो मोजाङै मोजां थाइथों मोजाङै मोजां फसल होथों होननानै जोङो बेयावबो जोङो गा न' न' नवावबो जोङो आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो नों थां ओ बेफोरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो बाहाय बोजानाय बियो मोनसे हुदा आरो लोगोसे जोंङो नेक्स्ट दिना खालि जोंङो रायजोआनो बिदि आर'ज खालामनाय जायो बिदिनो बर'नि खाम, जथा सि फुं सेर्जाखौ लानानै जोङो जोंनि बे गाव बाथौ थानसालियाव जोङो आर'ज गाबैनानै जोङो इसोरखौ आरो सुंग्रियो आरो रायजोयैनो जोङो आर'ज गाबनाय जायो। आरो लोगोसे बेहायबो जानाय लोंनाय बुट गाजि लोगोसे थालिर आफेल आंगुर सोब गासैखौबो जोङो बाउनानै जोङो मानसिफ्राबो गावबो जायो आरो जेखौ जोङो आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोंङो आरो आर'ज गाबनायनि सिगां जोंङो गोथै सि बावनाय जाय मुंख्लं मा होनो जिउ रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोंनिया गोथैसि बावनाय जायो नङा ओमबा नों थां आरो लोगोसे ओ धोरोम जाथाखौबो जोङो धोरोमनि जाथाखौबो बिरहोनाय जायो। बेफोरजों लोगोसे जोङो आर'जखौ गाबखांनायनि उनाव जोङो प्रसाद गाजिबो जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि ओन सोलावहाय आरो बोरैहाय ओ जोङो कारति गासाखौ फालिबावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों।
औ जों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो आं दायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो बे ओ बारि बागान ओ दुब्लिफोरनि अनगायैबो जोङो न'नि बा न' खाथिनि बा न' बि फिथाइयावनो थानाय माखासे फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफां ओ बारि बा बागान बेफोरावबो जोंङो बै आलारि बाथिखौ जोंङो सावनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोङो उनावहाय मोनाबिलि समाव जों बे खाथि गासा खालिनो ओ थालिर बिफां गायनानै जोङो ओम ओ आलारि बाथि आलारि बादि सावो जोङो ओ लामानि लांगोनायाव रिथि रिथा बेबादि बाथि सावनानैहाय जोङो इसोरखौ गाबज्रियो। बा सिबियो बेबायदि खालामो ओमफ्राय अखानायनायैनो बेबायदिनो जोङो गामिनि थानसालियाव ज'यैनो रायजोयै ओ बयबो फैनानै आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ खालामो आरो जोङो।
बेबायदिनो बे ओ खाथि गासा फोरबोखौ जोङो ओ फालिनानै बा खुंनानै जोङो फोजोबना लाङो आरो। ओ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोंहा बिनि उनाव जोङो फोरबो होननानै बुङोबा जोङो बेनि उनाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ जोंहा फैयो बे ओंखाम ओंखाम गोरलै फलि फोरबोआबो बे आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय जेनेबा जोङो बै ओ आबाद मावनानै मोननाय ओ ओंखाम बा माइरंखौ जोङो गिबियै ओ जाजेनगोन खालि जोङो ओ जेरै आघोन आघोन दाननि जोङो गु थारिख बे गु थारिखनि उनावबा गु थारिख खालि जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
ओ बेबायदिनो जों फालिनानै
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो बे आघोन फोरबोखौ ओ जोङो आघोन दाननि माने गु अक्ट' जायखौ जोङो नौआन जानाय होननानै बुङो नौ दिनखालि खलि माने आघोन दानि गु थारिखाव खालायनायखौनो नौआन जानाय होननानै बुङो आरो।
नंगौ।
औ गु थारिखाव खालामनायखायनो थिग बिदिनो बेयावबो जोंहा बेफोर फोरबोआबो जोंहा मिथिंगाजों आरो लोगोसे जोङो जोंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय फोरबो मानोना जोङो गोबां खस्थ'यै मावनाय जोंनि फसल आबादा मोजाङै जा-जानायनि थाखाय जोङो जोंनि ओंखाम गोरलैखौ जोङो इसोरनो बाउहोग्रोयो आरो। जोंनि बाय अनसुलि माइनावनो जोङो जाहोग्रोयो बिनि उनावसो जों सुबुं माहारिया जायो आरो जों गोरलै ओंखाम जानायखौ जोङो बेनो जाहोग्रोआलाखनो जोङो रावबो जोंनि बर'फोरा जाग्रोआ बिथांनो जोङो बाउहोग्रोनायनि उनावसो जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखो बेखेनावनो दोनथ' नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।